हेल'
खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय जाबाय नोंथां।
नोंथांनिसिमबो आंनि गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनायखौ जासिननाय थाबाय। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो
आं ओरैनो दङ नोंथां आङो आबाद मावनानैनो जिउ खांग्रा आङो आबादखौनो बांसिन मावो आं दायो थालिर आबादखौनो बांसिन मावनानै दङ आरो नोंथां
नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना जाबाय आं बर'फोरनि गार्जा होनाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोना नोंथां?
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा सावरायनो आवगायदो
बर'फ्रा रायजोयैनो ज' उम गारजा फुजा होनाय नेम दङ आरो ना। गामिनि रायजोआव न'खरनि साफ्रोमबो मानसि ओ मानसि लेखा माइरं आरो रां खेन्दाखांनानै बेजोंनो जगार खालामजोबनानै गारजा फुजाखौ होयो आरो ना उम गारजा फुजा होनो थाखाय गंफ्रामबो गामिहानो ओ दाबफा थानसालि थाखायो आरो बेखौ गारजासालि होनो। गार्जासालिया बिफां लाइफां गोनां निजोम जायगा बे जानांगौ आरो ना खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओ बरनि समाजाव बैसागो बादिनो रंजाथाइ फोरबोनि उनाव गारजाब फुजा होनानै गामिनि मानसिफोरा गोथार जायो आरो ना बर फ्रा रंजानाय फोरबोआव रंजानाय बाजानाय ओ खननाय मोसानायफोराव न न गिदिंनायाव ओ जादेर लोंदेर गादेरनायाव सुवा सुथि जायो बेनिखायनो रंजानाय फोरबोनि उनाव मानसिफोरा सुवा नांनानै थायो आरोना बेबायदिनो ओ गुबुन मानसिजोंनो सन्देरनायाव दायदसजों सुवा नांङो बेबायदि साननाय सुब बुहुमनि गोजौ सोद्रोमनि सान्थौगिरिफोरनिनो गेबें बाथ्रा बान आरो दोहोरोमावबो बेनो ओ बरफ्रा गावनि दाय फोदोनि थाखाय इसोरनि खाथियाव निमाहा गाबखयो आरो ना निमाहा बियो मैलानिफ्राय गोथार खालामनो आरज गाबो उम बियो बरफोरनि गेजेराव सान्थौआरि सानस्रि आरो थार आसारखान्थियारि आखु आखुनि सिनायथि आरो ना बेबायदि सानथौआरि सानस्रिजोंनो समाजनि आरो समाजनि थार आखल आखुखौ रैखा खालामबोदों आरो। ओम गामियाव बेरामारिफोरजों ओ थैसावनाय खैफोद आफोद उम जानाय नुब्ला रैखा मोनो आरो सोरबा खान्थि बाहेरा खामि खामानि मावब्ला उद्रायनोबो गारजा होयो आरो। उम गारजा होनायनि सिगां गामिया सुवा सुथि दंबायो ना गैया बेखौ मिथिनानै लाग्रोयो मोनाबिलिनि समाव आरज उम ओ गारजासालिखौ फोजोबस्रांनानै लथासे गोथार दैजोंनो हाखौ लिरनानै बेयाव थालिरलाय बिजौ बनानै जरासे थुलुसि बिलाइ आरो माइरं बाक्सा गर जेनेबा गु दोनानै दोननानै बेखौ गंसे दनजोंनो खोबनानै दोनो आरोना दननि सोरगिदिं हाब्रुजों लिरनानै‌ ओ दोनबोयो अखानायै दनखौनो बोखारनानै नायनाय जायो आरो। ओ थालिर बिलाइ सायाव दोननाय माइरंङा फोरसा फोरसि जायोब्ला गामियाव गो थार गैया होननानै साननाय जायो आरोना उम अब्ला गामिया सोरबा सुवा सुथि नांनानै दं होननानै हमनाय जायो आरो। हमनानै लायो आरो। बिसोरनाव हमनो मोननानै बे खान्थि बाहे ओ बाहेरा दाय दसनफोरनिफ्राय उद्रायनायनि उनावसो आरोबाव गारजा फुजाखौ होनाय जायो। गारजा फुजाखौ बेबायदिनो जानला मानला होआ जुदि बे गोथारबासो होयो आरो सुवा सुदि नांदोंबा बेखौ उद्रायग्रो बिनि उनावनो बिनि उनावसो गारजा फुजाखौ होनाय जायो खोनादोंना नोंथां
ओ खोनादों नोंथां
ओ बरफोरनि गेजेराव जिगु रोखोमनि गारजा दंङ बिनिफ्राय ओ मोनफा गारजा लानो हायो मोनफ्रामबो गारजाखौनो मोनफा दालाय बा बाहागो हमनाय जायो जेरै ओ लोखि गारजा आसु गारजा ओ गाव गारजा ओ सयें सयें गारजा सयें सयें फोरजा गारजा सिबिन गारजा दिपसिन मावरिया गारजा सावरिया गारजा सेमसे सेम सेमालि गारजा ओ दुस'मालि गारजा साम'राम गारजा ओ खाल'दान गारजा नेलदान गारजा ओ दाउवां गार जा मलान गारजा थिया गारजा गु गु गारजा ओ आथार सान्थि गारजा। ओ बेफोर गासै जिगुथा दंङ। जेनेबा गारजायाव ओ मोदाय महरै उम मुं मोननायफ्रा जाहैबाय जेनेबा उम मोदायफोरनि मुंङा आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
मावथानस्रि माने लोखि आरोना बोराय राजा माने महादेब। ओ आखाइस्रि जोनोम ओ जोला बरमालि ओ सायसा सायनालि बुदारु जेखाइ बोराइ खबाइ बोराइ गाम्बारि दोन दोहोनस्रि मोनस्रि ओ मावोमोन बोराय मावोमोन बुरै ओ आइ थाथुकारिनि माने आइ कामाख्या आरो बेसोरखौ जेनेबा उम बेफोरनि मोदायफोरनि मुंखौ ओ मोदायफोरनि मुं आरो बिसोरो। गारजा जायगा होनायाव बेफोर मोदाय मो मोदायफोरनि मुंखौ गाबज्रिनाय जायो आरो खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ माने महादेबनो बैसां लुनानै बे ओ बैसाङाव गाखोनो जांख्ला होनानै आसन होनाय जायो आरोना गुबुन ओ थाबावनाय मोदाय ओ दावउराइफोरनो फिसा फिसा न' लुनानै सिङांव आसन होनाय जायो आरो। आसनफोरखौ महादेबनि आसननिफ्राय ओ ओ आखिथिङै बारलांनाय जायो आरोना खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ गारजानि सोमोन्दै बुंनाया आंना एसेनोसै नोंथांङाबो आंजों माबाफोर सावरायनोमोन नामा नोंथां?
औ नोंथां आं माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों आं सासे सरासनस्रा आबादारि आं सासे ओ गोरिब आबादारि नोंथां आं थेवबो आबादनि सोमोन्दै आं माखासे बाथ बाथ्रा सावरायनो सानदों नोंथां आंङो बांसिनै थालिर आबादखौ मावो नोंथां आंहा थालिर आबादा एसेबां गैया ओ हमनानै लादो बियो नै बिगानिल' एसेल' बारा जागोन नोंथां आं बे थालिर आबादखौनो मावनानै आंङो जिउ खांगासिनो दंङ आरो बेजोंनो आंहा ओ मुलाम्फाबो जागासिनो दंङ। आं बे थालिर आबादखौ गिबियावनो थालिर बेदरखौ गुबुनाव बायनानै लायदोंमोन आरो बेखौ आंङो दरसेयाव जि रां हिसाबै बायनानै लाबोदोंमोन। आरो बेखौ आंङो मोनसे थि थि जान्थायाव गायनाय जादोंमोन फांनै थालिरनि गेजेरनि जानथायाइखौ आंङो दाइन फुट गोजान गोजान बे जान्थाइ हिसाबै गायदोंमोन नोंथां बेनिफ्राय बेबायदि गायनायनि जाहोना जाबाय जाहाथे बै थालिर बिफाङा थोजासे बिबांनि हासार आरो दै आरो संसार मुवा मोननो हायो बेनि थाखायनो आं बेबायदि गायदोंमोन आरो बेबायदि गायोब्ला जोंहा जोथोन लानोबो मोजां जायो जोथोन लानायनि बेलायाव जेनेबा हमनानै लादो गुदि बिफांखौ सनलानाय बेबायदिनो हासा हासार होनाय दै होनाय मुलि होनाय बेफोराव बेबायदि गोजान गोजान जान्थायाव थायोब्ला जोबोद सुबिदा गोनां जायो जेब्ला बियो खाथि खाथि द्राय जायो हमनानै लादो द' फु फुद गोजान सोल'बा बेयो एसेबां मानि मोजां जाया बेबायदि जायोब्ला फिथाइया मोजाङै थाइनाय नङा फिथाइनि आखा बेयो खम जायो मानो होनब्ला बेबायदि खाथि खाथि गायोब्ला बेफोर आं सिगाङाव बुंखानाय दैयै हासार सफुंसार मुवा आरो जोथोन लानाय बेयो गासिबो हेंथा मोनो बेबायदि खाथि खाथि गायोब्ला फांसे बिफांनिफ्राय आरो गुबुन फांसे बिफांनि बिलाइजों देबोर नांजोबो जाहोनाव बै देबोर नांनायनि थाखाय बिलाइफोरा देबोर नांनायनि थाखाय नोंथां बिसोरनाव गुबुन रोखोम गुबुन गुबुन रोखोमनि बेरामफोर सन्देरो आरो बेरेफोरा बिसोरनि बिथरायखौ जासिनो बांसिनै जानानै गाज्रि खालामो बेबादि जायो आरो नों थां जेब्ला बेखौ खाथि खाथि गायोब्ला गोजान गोजान गायोब्ला बेबायदि ओ बिलाइफोरा देबोर नांनांगौनि जेबो जाहोनथाया नोंथां
दा आङो गायनायनि माखासे ओ गुबै बे फारिखान्थिखौ फोरमायना होनाय जाबाय नोंथां बेनि उनाव थालिरा जौ बोनो लायो जौबोनो लानायनि उनाव बेखौ जोङो मुलिफोर होनो नांगौ मुलि होखांनायनि उनाव बे हासार होनो नांगौ हासार होनायनि सिगां जोङो बेखौ बिनि गुदिखौ सनलानानै लाग्रोनो नांगौ बेनि उनाव हासार होनांगौ हासारनि बेलायाव ओ जा सरासनस्रायै दासान्दि ओ रासायनारि हासारखौनो बाहायनाय नुनो मोनसै बेनिखायनो आंबो रासायनारि हासारखौनो होयो बेवहाय रासायनारिासार इउरिया डि पि डि एन पि फटास बेबायदिनो सुपार पस्पिटारिखौ आङो नांगौसेबां बिबांनि फैयो आं बेबायदि ओ नि सोमोन्दै आङो बै दखानदारनिसोनिफ्रायनो आं बे सुबुरुनखौ लाबोदों नोंथां
आं बे थालिर आबादजों जोबोद मुलाम्फा जानाय खौ मोनदों आं बेजोंनो लासै लासै जौगालांगासिनो दङ नोंथां
उ
दा बे थालिरा ओ मोनसे गुबुन गुबुन बेरामजों साग्लोबजाग्रा मोनसे ओ आबादबो होननानै बुंजागोन आरो बेवहाय जोङो सानफ्रोमबो बे थालिर बागाननि सिङाव हाबनो गोनां जायो मानो होनोब्ला सानफ्रोमबो एबा सानफ्रोमबो नङाब्ला सप्तासेयाव सानसे एबा साननै बे हाबनो गोनां जाथार आरो नोंथां नङाब्ला बे थालिरा ओ गाज्रि जानो गोरलै जायो आरो जुदि बे थालिरा गाज्रि जालांबाय आरो बेखौ मोजां खालामफिननो हाया हमनानै लादो बै थालिरनि बिथराया दा ओ एम्फौ अरबायब्ला एबा माखासे दादु जानाय होननानै बुंनाय जायो बिलाइयाव गोसोम गोसोम बेबायदि सिनफोर सोमजियो जा हागौ बियो बेखौ एम्फौफोरा अरनायनि थाखायनो बेफोरबायदि जायो बेबायदि जायोब्ला आरो थालिरा बिनि फिथाइया बेखौ मोजां जानायनि आसा थाया बेबायदि एइ जायोब्ला फिथाइया दाद दुरा जाखागोन आरो अब्ला जोंहा थोंजोङै खहा जागोन बेनि थाखाय जोङो बेफोरखौ मुलि होनो गोनां जायो नोंथां अब्लानो जों जोंहा मोजां रोखोमनि
उ
फसल मोननो हायो बेफोराव जोङो माखासे नांगौ रोखोमनि हासार दैफोर होनो गोनां जायो दा आङो नोंथांनो थालिद आबादनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो आङो फोरमायना होनाय जाबाय जानो हागौ नोंथाङा थाइलिर आबादनि सोमोन्दै गुवारै मिथिबाय ओ आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै गोजोन्थों।
दे अब्लालाय समावबो जाबाय दोन्थ'नोसै नामा नोंथां